औ
अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ एसे बुंनो हागोन ना!
औ नोंथां आं नोंसों आबादनि सायाव एसे सावरायनो थाखायसो
औ
ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनाथ आबाद बुङोब्ला गोबां आबाद दङ। नङा होनबा? बिदिनो जोंना दाथ दैलां बोथोर खोनादोंना नोंथां औ ओ दा दैज्लां बोथ थोराव जोङो गोबां सुबुङानो आबाद मावनाय जायो। जेरैहाय जोंना दा माइनि आबादखौनो जोङो गुबै आबाद होननानै जोङो हमनानै लाजायो आरो। ओ बिदिनो दा जोङो माइ आबाद मा माबोरैहाय मावो होनना बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमाय नो सानदों ओ नोंथां फोरमाय जागोन ना?
औ फोरमाय जाग
औ औ ओ दाबाय दिब्ला जोङो माइ गायनो थाखायथ' जोंनो खोथिया फोग्रोनांगोन। नङा होनबा? बे खोथ थियाखौ जोङो ओ जोंनि माइ फुराना माइनिफ्राय जोङो माइज्लि बासिनानै दोननाय जायो ओ बे माइ माइज्लिखौ जोङो बाजारफोरनिफायबो लाबोनाय जायो आरो बिदिनो जोङो दा ओ बे माइजलिखौ फाथोनि बस्थायाव जोङो सोनानै ओ ओ फुख्रिफोराव जोङो सोमना दोननाय जायो आरो हरथामबा हरब्रैयै बेनि उनावहाय बे माइजिलिखौ ओ हरब्रैनि उनाव जोङो बोखांना लाबोनानै ओ बिदिनो हाफोराव दोननाय जायो आरो दोनथुमनाय जायो। थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जो ङो खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा बेरो अब्ला बे गाजा बेरखांब्ला जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हालेवनानै ओ बे खोथिया जायखौ जोङो ओ खोबनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो दुख्लि एबा खादाफोराव लानानै ओ बिदिनो जोंनि न'निनो मोननाय ओ आ रासाय जेनेबा हासार गोबोर हासारफोरखौ जोङो सारग्रोना होयो आरो। बिनि उनाव बे ओ माइजिलिखौ जोङो खादाबा खिरखायाव लानानै मोजाङै सारै सारै फोनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बिनि उनाव बिया जेब ब्ला मास मोनसे बा मास मोननैनि उनाव मोजाङै जौगोन फुनो हानाय जागोन अब्ला जों बेखौ ओ मानसि एबा रुवानि लानानै जोङो फुनानै गायनाय जायो आरो माबोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो दा बे दुब्लिखौ मोजाङै ओ हाल एवनांगोन आरो खारायना आरो सामार होनाय होननानै बुङो। फासटाव हाल एवनायजखो जोङो खारायनाय होनो बेनि उनाव सेकेन्ड हालेवनायखौ जोङो ओ सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो मोजाङै आलि सालि दाननानै आलि गोल्लै खोनानै जोङो बे दुब्लिखौ मोजां हाल एवनानै जोङो गायनाय जायो आर। ना नोंथां। ‌ ओ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय ओ माइनि अनगायै मा मा उफुरा खेथि मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो हागोन जोंनि ओनसोल थिंजाय लबर दंफाङाबो लबर दंफांबो गायनाय जायो। बिनि आं एसे फोरमायनो हागोन नोंथांनि
औ औ।
फोरमायजागोन ना नोंथां?
औ औ औ खोनादों।
औ लबरखौ लबर आबादखौ माबायदि मावो होनब्लाथाय लबरखौ हाग्रोना हान-हानायखौ माबायदि हायो होनोबाथाय बेवहाय ल'बर लबरनि खुरै थायो ओमफाय मोनसे सामस बायदि लहा मोनसे थायो बेखौ दंफाङाव दोनांगौ जायो। ओमफाय दोखांनानै खुरैखौ माबानो खुरैखौ हायथानो थाखाय मोनसे गुनाबो गुनानि गोनांथि जायो गुन नाखौबो दंफांआवनो हायथानानै बेवहाय खुरैखो सोनानै होयो। फाय गाजाल बायदि सामसखौ दोना होयो। बेनि उनाव सेखाबो थायो। सेखा सेखाखौ लानानै नोङो हानांगौ जायो ओमफाय हाबाथ हाब्लाथाय बिनि आथाया गय यो।
औ
बेखौ जानला मानला हाजाया बेनि समानो जाहैबाय तिनथा बा सारिथा बे समाव सिखारनो गोनां जाहैयो। सिखारनायनि उनाव नोङो बेखौ मोना मोना जायो नालाय खोमसि रोम-रोम नोङो टस बा माबा मोनसे मोब्लिब लानानै थांनांगौनां जायो। हरनि सम मोनानि माने खोमसिनि सम नालाय नोंनि नोंनि गाननाय जोमनाया से आला माने बेलेग जानांगौ जायो आरोना। आखाइ गोलाव गस्ला जामबुद बे जंथा गोलावा बेखौ गाननांगौ जायो इनिफ्राय जोबोद साबधान है हानांगौ जायो आरो मानो होनोब्लाथाय आखाइफोरावबो हाफ्लांजानो गिनांगौ। बिदिनो बेनिफ्राय हानो थांखांनायनि उनावथ' फैबाय फैनानै नौथासो बाजायाव फुंनि नौथासो बाजायाव खांनो थांनांगौ जायो। खांनायाव खमसे खम एक बा देर घन्टा लायाबो जानो हागौ बिदिनो एक बा देर घन्टा लायाबो जानो हागौ बिदियावनो खांनानै लाबोनांगौ आ थाखौ बांद्राय गोबाव बाल्थिङावनो दोनथाबबायबो थाजाया आथाया। बाल्थिङाव खांजोबनानै लानानै नोङो द्राम गोदोराव सोनानै साइकेल एबा गारियाव नोङो लानानै फैनांगौ जायो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ओ
खौ लाबोखांनायनि उनाव दै मिलायनो गोनां जायो। दैखौ जेनेबा नोङो दुइ लिटार होदोंबा एसिडखौ आधा लिटा जेनेबा दै दैखौ दुइ लिटार होदोंबा एसिड खौ बेजोंनो
औ
समान सुनानै होनांगौ जायो बेसे हिसाबै जेनेबा नोङो ल बरखौ लबर आथाखौ बेसें लखबो ट्रेयाव ट्रे मोनसे थायो गुफुर गुफुरै एसे गुवारै थट्रे मोनसे थायो बेवहाय लखबनो गोनां जायो। ओमफ्राय बेखौ मिक्स खालामनांगौ एसिडजो दैजो।
औ ओ आरो जोंहाथ' औ ओ बेथ' लबरा बिफांसो जाहैबाय नालाय नोंथां ओ जोंहा दा मेगं थाइ गंनि सायाव आबाद मावनायखौ होनदोंमोन आरो ओ दा जोंहा मा मा उफ्रा खेथि मावनाय जायो होननानै बुङोबो आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंहा दा फास्तावनो जेनबा दाथ' दैलां बोथोर ना दैज्लां बोथोराव जोङो दैज्लांनि बानलु थास' पटल आ आरो भेन्दि लेस्रा आरो बिदिनो गोबां जोंना उफोरा खेथि मावनाय जायो आरो। जे जाय उफोरा खेथिखौ जोङो मावनानै न'आवबो जानो था जानो हायो आरो जोङो बाजारफोरावबो बेफा फार फालांगि खालामनानै गावनि नखरखौ जोङो सुंथानो हानाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ बिदिहायनो जोंहा बिदिनो माइनि आबाद दाथ' जों दैलां बोथोरना बे माइनि आबादखौ जोङो जेनेबा जों दा माइ खौ गायखांबाय गायखांनानै जोंहा जि मआ मोनबाय मोननानै जोङो हाबाय हानानै जोङो बिनि उनावनो दुब्लिखौ मोजाङै हेवनानै बिनि लोगो लोगोनो जोङो बेस'रि बा मतर बा मसुर जोङो खायदा आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ दा औ दा बिदिब्ला नों नोंथाङा बे माइफोरनि आबादनि जेनेबा माइफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
हेल'
औ जेरै रन्जित बायसुमति हो
हेलौ
औ नों थां खोनादों
औ नोंथाङा माइफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन ना
औ नोंथां बुंनो हागोन रन्जित बाहादुर बा एसुम ति
औ औ ओ औ खोनादों नोंथाङा बुंहोलांबाय थानाय दे औ
रन्जित बायसुमति बाहादुर
औ आरो जोंहा बिदिनो गोबां माइब्रा जोसा बा मासुरि बिदिनो बंगबन्धु बिदिनो आरो गोबां माइ गोदान गोदान ओंखारबावदों नङा नोंथां जोङो बेफोर माइखौनो जोङो गायनानै बा जोङो बिदिनो
औ नोंथां खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नोंथां।
हेल'
औ खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नोंथां खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नोंथां